औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
गिबि गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथाङा बे समाव आंनो फन हरनानै माबाफोर सावरायनो गोनां बाथ्रा दंमोन नामा नोंथां
फन'हरनायनि गाहाय सावरायनो गोनां बा आयदायानो जाबाय जोंहा दोरोङारि जानाय बे दोरोङारि जानायखौ जोंहा माबोरै संनाय जायो बेनि बारै नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदोंमोन जोंहा दोरोङारि जानाय होनब्ला अनला दङ सबाय दङ बेखौ नोंथांना
औ नोंथां अब्ला आं नोंथांनि जे सबायाइजों साम' बेनि सोमोन्दै फोरमायथिनोसै आरोना नोंथां बा सबाय ओंख्रिखौ माजों मा बोरै जायो बेखनि बागै नोंथांनो फोरमायथिनोसै गिबियाव जोंहा सबायखौ मा नोंथाङा न'आवबो फोनानै लानो हागोन आरो ना नोंथां बेनिफ्रायबो नोंथाङा सबाइखौ मोननो हागोन नङाबा नोंथांङा न'आव फोआखैब्ला अब्ला नोंथाङा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनो हागोन नोंथाङा सबाइखौ मोननै रोखोमनि बायना मोन गोन मोनसेया हुख्रेम खानाय आरो मोनसेया हुख्रेमै जुदि नोंथाङा बै हुख्रेम खायै सबायखौ बायना लाबोयो अब्ला नोंथाङा लाबोनानै न'आव बेखौ एसे बासिना लाग्रोदो बासिखांनायनि उनाव जेब्ला जा बासिनाय जायो अब्लाथाय बेखौ एसे एवफ्रामनानै लानो नांगौ आरो नोंथां एवफ्रामनानै जेब्ला गोरा जायो अब्लाथाय मा खालामनो नांगौ बेखौहाय एसे मोनसे अन्थाइ थाफायाव बेखौ उननो नांगौ आरोना नोंथाङा। बा उवालजोंबाबो देब्लाबो जायो आरो एसे गावनाय बायदिहाय बेनि उनाव बेखौ। जेब्ला गावो बा उवालाव फुखाङो अब्ला मा खालामनो नांगौ संग्रायजों बेखौ जावनानै। हाय बिनि जे बाख्रा माखा बेफोरखौ गारनो नांगौ आरो। बेनि उनावहाय जों बेखौ गुरै जानाय बायदि एसे। दान्दिसे सम जेनेबा नैजि बा जिबा मिनिटसो जोङो बेखौ मा खालामनांगौ दैयाव सोमनानै दोननो नांगौ आरो गुरै जानाय बायदि। जेब्ला गुरै जायो अब्लाथाय जों बेखौ बोखांनो नांगोन आरो। ओमफ्राय जोंहा सबायाइनि बागै जाथ'बाय आं सबाइखौ बेखिनियावनो बोखांनानै दोनथ'नोसै। बेनिफ्राय आं साम'नि बागै फैनोसै साम'खौ नोंथाङा। दैमाफोराव खननानै मोननो हागोन बा फख्रि। खननानै मोननो हागोन नङाब्ला नोंथाङा। ओ हाथाय बाजारावबो बायनानै मोननो हागोन जोंहा साम'आ गोबां रोखोमनि दं साम' गोलाव साम' थुम्फु होननाय। बेबायदिनो जोंहा नोंथाङा ओ साम'खौ‌ मा गोलावखौ लायोब्ला मोजां जागोन। जाय साम'खौ जोङो दैमायाव मोनो आरोना नोंथां जायखौ जों साम' गोलाव होनना बुङो। बेखौ लायोब्लासो गोथावसिन जागोन जानो साम'खौ नोंथाङाबो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै। गिबियावनो हरसे सोमनानै दोनग्रोनांगौ आरो ना नोंथां। नङाब्ला बे साम'आ ओ बाला बायदिसिना। थायोना बेफोरो गगारनाय बायदि। नङाब्ला बेखौ जानायावब्लाथाय हाखौ ख्रेब ख्रेब बा बालाखौ ख्रेब ख्रेब मोनजानो हागौ। जायनि थाखाय नोंथाङा हरसे दोनगारखांनायनि उनाव बेखौहाय बिनि जि। खर'नि दाखोन बे खर'नि दाखोनखौ गारनो नांगौ आर ना नोंथां। खर'नि दाखोनखौ गारखांनायनि उनाव। नोंथाङा बेखौ थांगोनाव बा गन्द्रायाव सिखाजों बेखौ दानस'नो नांगौ आरोना बेनि। खिबुखौहाय खिबुखौ मानो होन दानस'यो होनना बुङोब्ला जोंहा। खिबुखौ दानस'योब्लासो बेखौ साम'खौ। सोबबाथाय बेनि जे सिंनि मोदोम बेयो ओंखारबोगोन नङाबा ओंखारबोनाय नङा आरो। बेनिखायनो जोङो दानस'ना लानाय जायो दानस'खांनायनि उनाव जोङो बेखौ नारें, कारजि नङाबा। खामरेंगा फिथाइजों बेखौ जोहा। जेंगायाव मोजाङै फुनो नांगौ बेखौ फुनायनि गुबै जाहोना मा जोंहा साम'आव माखासे। माखासे रोखोमनि आइरन मैला बायदिसिना थायो बेफोरखौ खारहोनो थाखाय जोङो बे। नारें नङाबा जोङो नारें कारजि नङाबा जों खामारेंगा फिथाइजों हुनाय जायो आरो। बिद्बिनो हुखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै साफा सुनायनि उनाव जोङो साम'खौ। थाव एसे होनानै एसे एवफ्र्रामनानै लानो नांगौ आरो ना नोंथां। दौथुमनानै लाखांनायनि उनावहाय जों बेखौ बोखांना दोननांगौ। जोङो साम'खौ एवथारनो नाङा आरोना नोंथां नङाबा सिङावनो मोदोमा खामथाबनानै। फैनाय नङा ओंखायनो जों एसेल' एवथ्रबनो नांगौ जाहाथे बे मोदोमै। गागानानै थायो सिङावहाय बेनि उनाव जोंङो। उनावहाय बेखौ दोनसिगोन। दैखांनायनि उनाव जों सबायाइनि फारसे फैफिनोसै जोंहा सबाया दैखौ सोमनानै दोनखाबाय। सोमनानै बोखांखांनायनि उनाव जों बेखौ मा खालामगोन जोंहा दैखौ फुदुंना लानाय जायो। बिबिआव अर जालायनानै सारायाव। लानायखौ जोङो दैया जेब्ला गोदौवो अब्ला जों बे सबायखौहाय होसनना होनाय जागोन। सबायखौ होसनना होखांनायनि उनावहाय जोङो दान्दिसे सम बेखौ गोदौ होगोन आरोना गाव हारसिङैनो। बेजों लोगोसे जों गोदौनायनि सिगाङावनो। मा होयो संख्रिफोर होनानै लाखानांगौ आरो ना नोंथां संख्रि आरो संख्रिल'। लाब्लाबो जायो संख्रि होना लाखांनायनि उनावहाय जों मा खालामनो नांगौ ओ। जे जोंहा जेब्ला बियो एसे गुरै रुदुंहां जायो अब्लाथाय जोङो मा। जोङो खारैखौ होनो नांगोन आरोना नोंथां। दोरोङारि जामुंङाव जोंहा खारदैया गाहाय बिफाव लायो। जुदि नोंथांनियाव खारदै गैयाब्ला अब्ला नोंथाङा मा बाहायनो हायो। हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय सटआ बे सदाखौ नोङो खारदैनि जायगायाव बाहायनो हागोन आरो नोंथां। बेबायदि जाहोखांनायनि उनावहाय जोङो दान्दि सम खोबनानै दोनगोन जेब्ला बेयो गुरै जायो अब्ला जों बे मोजाङै गेब्लेहोनो थाखाय सागं सानाय जायो गुबुन गुबुन जायगायाव सागंखौ फाख्रा होननानैाबो बुंनाय जायो बेखौहाय सानाय जायो जेब्ला बियो गेब्लेजोबो बे सबाया गेब्लेजोबो अब्ला जों मा खालामो जोङो साम'जों लोगोसे साम'खौ होग्रोबाय साम'खौ हो खांनानै दानसे उनाव जोङो माखासे मस्ला मस्लि बा बानलु सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुरफोरखौ देनानैहाय होफानाय जायो आरो ना नोंथां। बेबायदि होखांनायनि उनाव दा जि सम मोजाङै बेखौ गोदौ होबाय थागो आरो। बिदिनो खुस्लिजों एरै एरै हो गोन नोंथाङा खुस्लिजों एरनायावबो ए एसे आनन्दाज लायै लायै एरोनांगौ गोबारै एरनो नाङा मानो होनोब्ला नोंथाङा गोबारै एरला बायोबाथाय मा जागोन। बे साम'आ गावख्लाबनायनि एसे माबा थायो आरोना गावस्लाबोबा जुदि नोंथाङा जानायाव एसे खस्थ' मोननो हागौ जायनि थाखाय नोंथाङा बेखौ लासै लासै एरनो नाजानांगौ। बेनि उनाव जेब्ला नैजि बा थामजि मिनिटसो नोङो गोदौहोखांनायनि उनाव बेखौ मोनहां मोनहां जायो अब्ला जोङो गंगार दुन्दिया होयोब्ला। बेयो साबसिन मोदोमसिन बावो आरोना नोंथाङा बे साबसिन मोदोमसिलिबाथाय जोंहा जानायाव मोजांसिन जायो जोंहा खारै होयोब्ला मा जायो फिस्ला जायो आरो। बेबायदिनो जोङो दानसे समनि उनावनो सबायखौ जानो हानाय जायो आरो नोंथां। जोंहा सबायखौ बे साम'जोंल' जाया गोबां गुबुन गुबुन फोरजों जायो जेरै न'नि दाउ ब्रयलार दाउ हांसो बिदिनो अमा ना गोरान बेफोरजों जोङो सबाय खारैखौ जानाय जायो आरो नोंथां। जे नोंथांनिसिम सिगाङाव जे सबाइनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बेखिनियानो सबाइ ओंख्रि संनायनि नोंथाङाबो आंनि माबाफोर दोरोङारि ओंख्रि संनायनि आदबफोर फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोननाय जासि हरग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा आंनो फोरोंनायनि थाखाय। सबाइ ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो बे जाबाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नोंथां बेनि थाखायनो आंबो नोंथांनो आंनि रोंगौथिखौ फोरमायनोसै जायखौ बुङो अनला संनाय आरो नोंथां। अनला संनोब्ला मा मा नांगौ बेफोरखौ फोरमायनोसै आरो नोंथां। आरो गिबियावनो आङो अनलानि थाखाय मोनसे अनला ओंख्रिखौ मानि थाखाय संनाय जायो। बिनि सुंद'यै आङो नोंथांनो बिबुंथि होग्रोसै आरो।
जागोन नोंथां।
अनला बे अनलाया जोंनि मोनसे दोरोङारि जानाय आरो नोंथां। बे अनलाखौ जोंहा माखासे जोंनि बर'नि मिथिं दावथिं फुजा हाबा हुखा जायोब्ला बेबायदिनो जोंहा बेखौ संनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा हाबायाव सङो बेबायदिनो जोंहा माखासे बर' हारिनि मिथिंफोर जायोब्ला बर' हारिनि साहित्य सभा मागो बैसागो आरो ओंखाम गोरलै सङोब्ला जोंहा बे अनलाखौ संनानै जानाय जायो आरो नोंथां सालामि फुजा होनाय दिनखालिबो अनलाखौ संनाय जायो आरोबाव जोंहा दंबावो हाथासुनि बै हाथासुनिया जोंहा अनला नङाब्लानो जोंहा जाफुङा होननानै बर' हारिया सानो आरो नोंथां। हाथासुनि खालामनोब्ला जोंना अनला जाथारनांगोन आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा मोनसे नियम दङ बे अनलाखौ हिनजाव गोदाना गावनि आखाइजोंनो देनानै रायजो राजाफोरनो जाहोनाय जायो आरो नोंथां गावनि आखाइ देरबाय देनायनि उनाव गावनो संङो ओमफ्राय संनानै उनाव बियो रायजो राजाफोरनो जाहोयो आरो फुनानै बेयाव मोनसे नियम दङ जुदि अनलाया बासियोब्लालाय नो हिनजाव गोदानखौ फोथायनाय जायो लखि फैदों होननानै बिदिब्ला जोंहा थांफिननोसै गुबै आयदायाव गुबै आयदायानो जाहैबाय अनलाखौ माबोरै संनाय जायो आरो नोंथां बे अनलाखौ जोंहा गोबां रोखोमै संनो हायो जेरै अनलाखौ मेवाइजों सं संनो हायो अनलाजों दाउ बेदर संनो हायो अनलाखौ मेवाइजों संनो हायो अनलाखौ मुलानि गुन्द्रुुब एबा मुलानि मा होनो बेदरजोंबो संनाय जायो आरो नोंथां आरोबाव बेबायदिनो अनलाखौ जोंहा मैथ्रु बिबारजोंबो संनाय जायो आरो नोंथां नोंथांनि खुगानि गोदावनि सायाव आरो नोंथां नोंथाङा
संनानै जागोन बेबायदिनो जोंहा गिबियावनो अनला संनोब्ला जोंङो नांगोन माइरं
बे माइरंखौ नोंथाङा हाथाय बाजारनि फ्राय मोननाय माइरंखौ बाहायनो नाङा आरो नोंथां बै माइरंआव मा थाया सााद थाया एबा गोथाव थाया आरो बेनि थाखायनो नोंथाङा न' मोननाय माइरं न' गायनाय आबाद बेखौनो बाहायनो नांगोन बेनि उनाव मोजाङै सुनानै लानांगोन आरो नोंथां मोजाङै सुनानै लानायनि उनाव दैखौ मोजाङै सरग होदो दै सरग होखांनायनि उनाव
मा
मा खालामदो गाहेन नुवादाव देदो आरो नोंथां गाहेन नुवादाव देनानै नोंथाङा अन गुन्दै खालामनानै लादो बेनि उनावहाय नोंथाङा अन गुन्दै सालिग्राजों सालिदो आरो नोंथां सालियोब्ला मा जायो माखासे खर' थानाय बुस्थुफ्रा थाब होथायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंनो नांगोन ओ मेवाइ मेवाइखौबो नोंथाङा लानानै फैनानै मोजाङै फिसा फिसा हानानै लादो आरो बे मेवाइखौ बांद्राय बोरायद्राय औवाखौ दाननो नाङा बोरायद्राय मवाखौ जायोब्ला गोथाव जाया आरो नोंथां बेनि थाखायनो गोरलै औवाखौ थानोब्ला मोजां जायो आरो बिनिनो मादाव जोंहा औवा बुरखानि मवहाय लायोब्ला गोथावसिन जायो बेबायदिनो नोंथाङा माजों जागोन अमाजों जायो अला एबा दाावजों जायोब्ला मोजाङै दाउखौ एवनानै लाग्रोदो आरो नोंथां बेबायदिनो बाजि जौखोन्दो द'जि जौखोन्दोसो मोनहोनानै लादो आरो नोंथां बेदि मोनहोनानै लायोब्ला जोंहा मा जायो संनायाव मोजांसिन जायो आरो बेबायदिनो अनला संनोब्ला गिबियावनो दै गुदुं फुदुंग्रोदो दोआव दै गुदुङा जेब्ला ग्लब ग्लब मोनो अब्ला नोंथाङा आखाइ फारसेजों ओ अन गुन्दै देनायखौ दै गुदुङावनो हरबाय थादों आरो नोंथां हरनानै गेजेर गेजेर सागं सानानै होनांगौ जाहाथे बै अनलाया मा होनो ओ सिथाबा आरो गावजों गाव जानायाव जाहाथे मोजां जायो बेनि थाखायनो सागं सानाय जायो जेब्ला हरखांगोन अब्ला एसे राननाय समाव अमा एसे रानहोनानै दसे बा मिनित खोबहाबनानै दोननायनि उनाव बेदरखौ हरनाय जायो आरो नोंथां जायखौ नों थाङा एवग्रोनानै लादोंमोन बेदर आरो मेवाइखौ लोगोसे हरनानै ग्लब ग्लब बेबायदिनो दैखौ गुदुं ओ गौ आव गोदौ होबाय थानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो थामजिसो मिनिट गोदौहोखांनायनि उनाव जोंहा संख्रि आरिखौ नायहर नायनानै नायबाय थानाय जायो ओ जेब्ला नोंथाङा संख्रिफ्रा मिलायगोन अब्ला नों थाङा जोबथायाव खांनो हागोन आरो नोंथां बेबायदि खांनानै नोंथां थाङा बो जानो हागोन आरो नोंथां आं मोनसे बाथ्रा बुंनो बावगारबाय जोंहा गोदौनाय समावनो ओ खारै हरनांगौ जायो आरो नोंथां बे जाबाय जोंनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा बे खारै खौ बांसिनानो जोंनि बर' सुबुंखौ जानाय नुनो मोनदों आरो नोंथां ओम आथिखालावहाय जोंनि अनलाखौ गुबुन जाथिफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनदों बे अनला ओंख्रिया गुबुन हारिजोंबो अनसायजादों होन होननानै खोनानो मोन्दों आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला ओ हटेल रेस्टुरेन्ट आरिफ्राव अनला ओंख्रिखौ गुबुन हारियाबो जासोगारो होननाय खोनादों नों थां ओ बेनि उनावहाय दंबावो